महर
नोंथांनिसिमबो गोजोन हामग्लायनाय
दिनैनि बे बार आरो सान्दुं थिथिनि मिथिंगानि अननायाव जोङो दिनै बारनि सोमोन्दै जोङो आरो सान्दुंनि सोमोन्दै जोङो मोजां गुवारै सावराय सावरायगोन आरो बार दै आरो दै बार दै आरो मोनसेया सान्दुं बे मोनथामनि बागै जोङो सावरायगोन सान्दुं होनोब्ला जोङो अरखौबो लाफानो हायो मानो होनोब्ला जोङो सान्दुंनि गरम आरो अरनि गरम जों एखेआनो आरो बे मोनथामनि बागै जोंहा सल'फोरबो जोङो लेखा बिलाइ फोराव जोङो मोननो हादोंमोन बेफोरबायदियैनो सानसे समाव जेब्ला जोङो सान साननो थाङोब्ला बार दै आरो सान्दुं सान्दुंङा एसेग्राब गरम हरबोला मानसि नि जिउ जिबनावहा बा जिब जुनारनि बा मिथिंगाया माबायदि जागोन जों बेखौ सानोब्ला मिथिंगाया जोबोद गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन बिफां लाइफांफ्रा सान्दुं गोसा होयोब्ला हाजार के बार फिबार
गाबाबो बियो रहायलांगोन आरो बारजों लोगोसे रहायनायजों लोगोसे बियो बायलांगोन
आरो जेब्ला बार बारजों लोगोसे अखा फैनानै दै फैयो बे अब्ला
बिफांफोरनि रोदाफ्रा हायाव नांना थानाया गुरै जागोन बांद्राय अखायाव आरो बार फैनायजों बियो गुलुंलांगोन बारनि नार फाइ ज अब्ला जेब्ला आरो दैजों आरो बिदि सान्दुं गोसाजों जागोन अब्ला दैजों आरो सान्दुं गोसाजों सोर देरहागोन होनना बुङोब्ला दैनि
सान्दुङा एसे ग्राब होब्लाबाबो दैया अखाया फैदेरना होबाय थायोब्ला सान्दुं आरो अखाजों फैबाय थायोब्ला गुदुं आरो द गुसुजों मिथिंगानि बिफां लाइफांफ्रा रहायलांगोन रानब्रबलांगोन आरो थैलांगोन बेबायदि जायोब्ला जोंनि आबहावाया गोबां गाज्रिखौ गोहोमखौ गोग्लैगोन आरो मिथिंगाया नस्थ' जालांगोन नोंथाङा बेफोरनि सायाव मा सानो
औ नंगौ जोंहा दै गैयाब्ला आरो जोंहा जोंनि थांना थानाय जिउआव सुबुं माहारिनि थांना थानाय जिउआवबो गोबां बेबायदिनो खस्थ' जागोन आरो दै गैयाब्ला जों मालाब बाबो थांनानै थानो हायनाय नङा दैयानो जोंनि सुबुं माहारिनि एबा जिब जुनारनि जिउ गोनां जन्थुफोरनि थाखाय दैयानो गुदि दै गैयाब्ला जों माब्लाबाबो थांनानै थानो हानाय नङा दैयानो जोंनि गुदि दै दैनि गेजेरजोंनो गोबां बेबायदि खामानिफोरखौ जों मावनो हायो जों दै गैयाब्ला खामानिफोरबो मावनो हानाय नङामोन आरो बेबायदिनो बिफां लाइफांफोराबो थांनानै थानो हायो बे दै दै गैयामोनब्ला जिब जुनारफोरा माखौ लोंनानै थांनानै थोन बेखायनो दै थानायखाय जों गोबां हेफाजाब मोनो बे दैया जिब जुनारफोरखौ बेबायदि फोथांनायावबो हेफाजाब खालामो बिदिनो दुगैनायफोरावबो गोबां बेबायदिनो हेफाजाब खालामो खालामो बे दैनि जुगिदिनो गासैबो बेबायदि जाजोबनो हायो जों गोबां आबादफोर खालामोब्लाबो जों दै नङाबा जों बेबायदि आबाद फोरखौ जों नुहनो हानाय नङा बेखायनो दैयानो जोंनि गुदि होननानै जों बुंनो हायो
औ नंगौ जोङो जोंनो थाखाय बे बेफोर गासैखौबो जोंनो मोनथामखौबो जोंनो नांगौ जायो दै सान्दुं आरो बार आरो दै आरो सान्दुंनि बारनि गेजेराव मबेबा मोनसेया बारा जाद्रायब्लाबो मिथिंगानि खहा आरो माबेमबा मोनसेया खम जाद्रायब्लाबो मिथिंगानिनो खहा बिनिखायनो बिसोर मोनथाम बार दैै आरो
सान्दुं बे मोनथामनिबो समान समान बिबाङाव मिथिंगाजों गोरोबनाय जायो बेफोरखौ खौ नांगौ जायो होमबानिया जोंनि मिथिंगारियाबो मोजां थागोन आरो आबहावायाबो मोजां जागोन बेबायदिहैनो जोंनि साखाथि फाखाथियाव थानाय
बिफां लाइफां आफ्राबो गोरलै बिलाइफोर खिलिनो हागोन आरो मोजां फिथाइफोरो हागोन
औ नंगौ मोजां बेबायदि दै मोनब्लासो बिफां लाइफांफोराबो मोजां जागोन फिथाइ सामथाइफोरबो मोजां बेबायदि थायगोन आरो बिबारफोराबो मोजां बारगोन गोबां खरां जायोबा जों फिथाइ सामथायाइफोरखौ बेबायदि मोननो हानाय नङा बेखायनो जोंनो दै जहा जोबोद गोनांथार दैनि जुगिदोंनो जों गासै खामानिखौ मावनो हायो
औ नंगौ जोङो बेफोरनि गेजेरजों गोबां खामानिफोरखौबो जोङो मावनो हायो जों सान्दुंनि गेजेरजों जोङो सलारनि गेजेरजों जोङो जोंनो नांगौ जानाय मोन म्लिबखौ जों दिहुननानै लानो हायो आरो दैनि गेजेरजोंबो जों मोब्लिब दिहुननो हायो
औ नंगौ आरो बे सान्दुंङा बो बेबादि गैया
औ जोंहा बिदिनो दैयाव थानाय गोबां बिदि संख्रिफोरजों जोङो हाखरनि दैफोरजोंहा जोंनि नांगौ जानाय खोमसिखौ जोङो बोखारनो थाखाय जोङो कारेन्टफोर बाहायो नो मोन बानायनानै मोन जों आरो सान्दुंङावबो जोङो सलारखौ बाहायनाय नानै जोङो सान्दुंनि गेजेरजों जोङो सोरांखौ मोननो हायो बेबायदिहैनो
बेफोरखौ जोङो जोंनि नांगौ जानाय खामानिफ्राव जों बाहायनो हायो आरो बारनि गेजेरजों जोंनि
बेफोरखौ जों रानहोनो हायो आरो गोबां बिथिङाव जों बारखौबो नांगौ जायो जायनि गेजेरजों
गोबां गोथौ जायगानिफ्राय जों दैफोरखौ दिहुनो जायखौ जोंङो गोबां राजस्थानफोर बायदि जायगायाव जों नुनो मोनो
औ नंगौ आरो जों बार नङाब्ला जोंनि थांना थानायाव जों थांना थानो हानाय नङा जोंनो बारखौबो जोबोद गोनांथार जों बेबायदि जिउ गोनां बेबायदि जन्थुफोरनि थाखाय बार गैयाब्ला जों थांनानै थानो हानाय नङा आरो जोंनो सानखौबो नांगौ जायो मानो होनोब्ला सान गैयाब्ला जों खोमसियाव माबोरै खामानि मावनानै जों जिउ खुंलांनो ओंखायनो जोंनो सानखौबो नांगौ जायो साननि गेजेरजोंनो जों खामानिफोरखौ मावनानै जोङो बेबायदिनो सान फोराव बेबायदि खामानि मावनानै जों ओ जोंनि जिउखौ बेबायदिनो खुंलांनो हायो मानो होनोब्ला सानाव जोङो मोजां गुदि आबादफोर गोबां खामानिफोरखौ जों मावना लानो हायो आरो बाव बेबायदि खामानि मावब्लासो जोङो बिबायदि जिउफोरखौ मोजाङै बिदि खुंलांनो हागोन बेखायनो जोंनो सानखौबो नांगौ आरोबा खौबो नांगौ आरो दैखौबो नांगौ बेफोर मोनथाम गैयाब्ला जोंनि थांना थानायाव थांना थानाय जिउआव बेबायदि मोजां बेबायदि जानाय नङा आरो माब्लाबाफोर बेफोर मोनथाम बुस बुसथुआ बेबायदि गैयाब्ला जोङो थांना थानो हानाय नङा
औ नंगौ जोङो मोनथामनिबो गोनां जायो
साननि जुगिदिसो जों सोरांखौ मोननो हादों बेखायनो जोंनो सानखौ साना जोबोर गोनांथार आरो बाराबो जोबोर गोनांथार दैयाबो गोनांथार
औ जों बेफोरबायदिनो मोनथामनि बागै गोबां सावरायनो हायो आरो जों बेफोरनि बाहायथिफोरखौबो जों सावरायबोबाय जोंहा बेबायदियैनो गोबां गोबां गोबां जोङो गारेनफोरखौ दिहुननानै मोब्लिब मोब्लिबखौ जोङो बाहायो आरो गोबां बिदिनो जोङो बारनि गेजेरजों जेराव रानस्राव ज्राव सान्दुं आरो बालाल' बेफोरबायदि जायगानिफ्राय दैफोरखौबो होबा हेबै बोहै होनो थाखाय दैफोरखौ खौ गोथौ हाखरनिफ्राय दिहुनबोनो बा मबेनिफ्राय बा लाबोनो थाखाय जोङो बेबायदिनो फेनबादि गिदिर गिदिर दुखै दोननायखौ जों नुनो मोनो बेखौनो जोङो बेफोरनि गेजेरजोंनो दैफोरखौबो होबोनाय जायो आरो
मोब्लिबबो गोहोफोरखौ ज बाह बानायनो हायो। आरो गोबां सलारफोरखौ जोङो लांदां जायगायाव जोंनि न'नि सान्दुं नांनाय जायगायावहै जों मुलिखौ जोङो बाहायनो हायो बेफोरनि गेजेरजों मुलि बनानै जो जोंनि मोब्लिब बिल होनांनाय फोयसा थाखा रांफोरखौ जों एसेबाबो खम खालामनो लानो हायो आरो गोबां जायफोराव मोब्लिब सहैयै जायगा। जायगाफोरावबो फोरावबो सान्दुंनि गेजेरजों जोङो सलार बाहायनानै मोब्लिबफोरखौ बाहायनो हायो। होमबा दिनैनि सालायनायखौ जों बेसे खिनियावनो दोनथ'नोसै
औ जोंहा गोबां सम जानानै फैबाय बेखायनो जों दिनैनि सावरायनायखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै
औ नंगौ जोङो गोबां बिदिनो बाथ्राफोरखौ जों सावरायबोबाय बेफोरनि गेजेराव जों जोङो बुजिबायबो जोङो बेनिखायनो बे गासै सावरायनायनि नि फोरखौ जोङो फोजोबनोसै बेसेखिनियावनो दोन्थ'नाय जाबाय।